हेल' लोगो खोनादोंना? हेल'?
औ खोनादों।
ओम। नोंजों दायो लायरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
हा?
हागोन दे
खोनादों दा?
औ खोनादों आंङो दायो रायलायनो सानदोंमोन अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो अनला जोंहाय। ओख्रि सङो नोंथाङाबो मिथिखायोना
औ।
अनला ओंख्रि संनो थाङोब्ला फासावनो माइरंखौ दैयाव सोमानै लांग्रोनांगौ। बेनि उनावहाय दैयाव सोमनानै लाखांनायनि उनाव बोखांनानै दोनथनांगौ दसे टाइम फोराननानै ओरैनोबाथ' बिनि उनावहाय जोङो अन गुन्दै देना लाग्रोनांगौ। माइरंखौ देनानै लानांगौ थबसियाव बिनि उनावहाय देनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोंङो मेवाइ मेवाइजों संगोनबा जेरै मेवाइखौ हानानै लाग्रोबाय फार्स्टआवनो हानानै लानायनि उनाव मेवाइखौ खारैजों एसे रुनानै लाग्रोबाय देनानै लाखांनायनि उनावहाय ओ। दै दैखौ गुदुं बानायग्रोनांगौ फार्स्टआवहायनो ओमफाय दै गुदुं बानायखांनायनि उनावहाय मेवाइखौ होबाय। अमा बेदरखौबो एवफ्राम जानानै बेदरखौबो बेदरजों सांङो बेदरखौबो होनांगौ बिनि उनाव बैयाव जेब्ला दैया गोदौओ गोदौबाय थानाय टाइमावनो अन गुन्दै देनानै लानायखौ। उम होनांगौ गोदौ गोदौनायखौ माबा जानायावहाय संख्रै होनांगौ हालदै होनांगौ एसे। हालदै इसे होनांगौ।
मा होनदों खोनायाखै दै आं।
आं दायो नानि सबायजों जादों। संनायनि फारसे खोन्थानो सानबाय।
औ।
दा जोंङो जेनबा सबाइजों दाउ होनो बेखौ बरफ्राल' बरफोराल' मानो संनानै जानो हायो आरो। माने गुबुन जाथिया बांद्राय माने संनान जानो रोंङा। मानोना बियो। गो। दोनिफ्रायनो जोङो बर' बर'फोरनि माने बे मोन। जे। मुंदांखा ओंख्रि आरो फेब्रेट आरो सबाइजों दाउ होनबाथाय जोंङो। बयनिबो माने गोसोआ गोजोनो आरो उदैयाबो बुंखाजोबो आरो। एखौ मोनजाब्ला। माने जोंङो सबायजों दाउ संनोब्ला गिबियावनो। दाव उ। गिबियाव एबा बयलार दाउफोरखौ जोंङो बुथारनानै लाग्रोनानै बेखौहाय जोङो। बुथारनानै लागोन। बानै जोंङो। खौ माने दै गुदुं फुदुंनानै बेवहाय जों बिनि गांखौहायो फुनाय जायो जाहाथे बिनि दै गुदुङाव होयोब्ला बिनि गांङा मोजाङै गुयो आरो बिनि उनावहाय जोंङो बे दाउखौ साफा खालामनानै गो। दानानै बिनि बायदिसना जेनबा बिबु बेलाफोरखौ जोङो माखासे बुस्थु गारनांगौ जायो आरो आइथिं आखाइफोरखौहायो थिखो माने गौ माने बे बेदरखौ साफा खालामनान जोंङो बेखौ गिबियावनो जोंङो एवना लाय। एवना लायो आरो। जोङो बेखौहाय जेनेबा एवना लानायावबो जोङो थाव नांगौ। थावनि नङाबाथ जाया माने गोदोनि दिनाव माने बांद्राय थाव बाहायामोन आरो। दानि दिनावथ माने मोनसेबो बुस्थु माने थाव होआलासे। बिनो जानो नागिरला आरो दानि दिनाव। गोदोनि दिनाव माने रुनानैबाबो जायोमोन। आरो दानि दिनाव माने बयबो थावजोंनो जायो नालाय बेवहाय गिबियावनो थावबो होगोरो एवनायावहाय बेनि उनाव हा हालदै मस्ला बायदि सं ख्रि आरि होनानै जोङो बेखौ एवथ्रुमनानै माने खोबहाब खोबहाब एवनानै गयसे माने मोन एसे मोननाय जेसेबां बिदिनो माने एवनानै लाखायो आरो। दा बेनि फारसे जोङो सबायाइखौहाय जोङो माने हानि स बायखौहाय जोंङो। माने गिबियावनो जोङो एवफ्रामनानै माने बेखौ मोदोमनायनि थाखाय एवनानै लायो। बेनि उनावहाय जोङो एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बेहाय हुख्रमनाय जायो हुख्रमनाखौ। हुख्रुमखांनानै जोङो बेखौ माने जावनाय जायो आरो। जावखा जावोब्ला जोङो। बिनि ओंखारनाय एसे हाद्रि हाला आरो बिनि बिगुआरिफ्रा जों बेखौ माने खारो। बेनि उनावहाय जो बेखौ दसे सम एसे सम दुहैनो थाखाय दसे सोमहामनो सोमहामना दोननाय जायो। जेरैहाय दस मिनिटसो बिदि सोमनाय जायो आरो। बे सोबखांनानै जोङो बेखौहाय औ रुनाय जायो। रनायखौ जेब्ला रुनायाव जेब्ला बियो गोदौवो अब्ला बेवहाय जों हम। बावहाय खारै होनाय जायो, खारै होखांनानै जों माइखौ नांगौ जा। बेयाव खारै होनाय जायो आरो। खारै होखांनानै जों बेवहाय बे जेब्ला रुयो अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै सागंनाय जायो आरो साग्लिखांनानै जोङो बेयो जेब्ला गोदौवो अब्ला गोदौफुबाय थानाय समाव जों बै एवखना लानाय दाउ बेदरखौहाय जों बेवहाय होसनाय जायो आरो बेखौहाय जोङो जेनेबा होसनखांनानै हाय दस मिनिट एबा
उम
बे बेखौहायो मस्ला गंगार दुन्दियाबो होयो दुन्दियाबो होयो माने बेखौ बेखौ मोदोमनायनि ओंख्रिया माने गोथाव जासिनायनि बेखौ होनानै जानाय जायो आरो। बेवहाय जेनेबा जोङो बेखौहायो संख्रि साखि होनानै बिनियावनो खांनाय जायो आरो बिनि उनावनो बे बेयावनो माने बे जायो आरो माने खारैनि थाखायसो माने बे ओंख्रिया गोथाव जायो जेनेबा जोङो सबायाइखौहाय जोङो जोङो दानि दिनावहाय नुनो मोनो माने सबायाइ दालिबो संनानै जानो हायो बेबायदि सबायाबो गोबां माने बेदरफोरजों जाजायो दाउ बेद दर गो माने गुबुन हारिया संनाय जानाय जोंनि बर'फोरा र' बेखौ खौ संनानै जानो रोङो दानो दिनावथ' बे ओंख्रि खौ गोबां माने हटेल बायदिसिनाफोराव जोङो नुनो मोनो आरो मानो होनब्ला नोंथांनाबो‌ नाफाम बानायनायखौ मोननाय जाबाय एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हा?
नोंथाङा एसे नाफाम बानायनायखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ
नोंथांना ब्रेकग्राउनआ एसे दावराव जादों नामा एसे प्रब्लेम जादों औ खोनादों ओं औ
एबा आरावहाय
जेब्ला फोरामा साननै सानथाम फोरानखांनायनि उनावहाय रानो अब्लाहाय ना गोरानखौ फोराननानै रानबाथाय मा होनो मा होनो गोदोनि दिनाव नुयोमोन उवालनि‌ ना मा होनो बेखौ उवाल गाहेन बिदिजों देनानै लानांगौ आरो।
औ।
बे थास'आ मा थास' नो होनोमोन‌ इखौहा थास' भुथानि थास'आ बेखौबो होफानो हायो माने बेखौ होफाबा मोजां जायो नो जोंथ' गोदोनिफ्रायनो थास'खौ होफानानै देनाय नुदों आरोना बेखौ देखांनायनि उनावहाय मोजाङै गेब्लेहोनानै देनानै हायो बेखौ आरामनो औवानि हासुङाव सोनानै एबा भयाम औवानि हासुं गैयनायथ' भयामाव सोयोमोन बयामावबो सोनो हायो औवानि ह मोजाङै माथेनानै औवानि हासुङाव सोयोबा मोजां मोजाङै माथेनानै प्लास्टिकफोरजों गोरानो खाथेनानै बेखौहाय हा सिङाव फबनानै दोननाय जायो माने उम हा सिङाव फबनानै दोनसिगोन भयामफोरखौबो बिदिनो फबनानै दोनो एबा सायावबो दोननो हायो ओमबाबो सिङाव फबना दोनोबा गोथावसिन जायो। होनो मानसिफोरा ओमफ्राय जेब्ला। माबाया नाफामा गोबाव मास मोनसे मोननै बिदिनो दोननायनि उनाव जेसेबां गोबाव दोनो एसेबां गोथाव जायो नालायथो दोननायनि उनावहाय बेखौ जेब्ला मुजियो अब्ला बेखौ जानो हायो। जानायावबो एवो खायफा खारैजोंबो संनानै जायो बेखौहाय खायफा थावजों एवनानै बाथोन बायदि एवनानै जायो एबा बेफोरखौथ जों बरफोराथ जासोगारो मिसिंफोरा जायो। हारसाफोराथ जानायानो जाया बेफोरखौ खायफाफोरा जोंनि बरफोरा बिराद जायो आरोना नाफाम होनबाथाय बिराद मोजां मोनो आंहाथ ओंखामानो हाब्रे लायो नाफाम होनबाथाय
नाफाम मोनोब्ला जोङो ओंख्रि गैयाबाबो जानो हायो आरो जेब्ला फुङावहाय। जोङो बयबो माने जानो लुबैयो आरो। दानि दिनाव माने खमसै नाफोरखौ बारा मोननो थांला।